हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ-औ मा खालामगासिनो दं दा नोंथाङा?
औ नोंथां नै आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं आरो नै ओ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे ओ आयदा लानानै सावरायनो नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ-औ बिदिब्ला जोङो बोथोरखौ लानानैनो सावरायनो नामा दा बोथोरा माबायदि जागासिनो दङ मा बेफोरनि सोमोन्दै
औ-औ
औ दा बोथोरा माबायदि जागासिनो दङ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दा नुयो आरो दाथ' बिराद गरम जागासिनो दङ माने बोथोरा
औ-औ नंगौ नोंथां
ओमफाय औ जि गरम आरो दिनै बो जि माने मा होनगोन बेखौ थानोनो हाया बायदि गरम आरो दा
औ।
बोथोरखौनो जोङो हमनोनो हाला माने मा समाव मा जायो माला मा जास्लाबो। माने सानफ्रोमबो बेलेग-बेलेग बेफोरबायदि आरो दा अखा हानांगौ समाव अखा हाया सान्दुं दुंनांगौ समाव सान्दुं दुङा दाथ' नै दैज्लां बोथोर आरो दा दैज्लां बोथोराव दा जोंनि गामिथिंजायथ' अखायानो हायाखै आरो माइ गायनो थाखाय बिराद खस्थ' जागासिनो दङ माने ओमफ्राय सिगांनि समावथ' जेनेबा दैज्लां बोथोरफ्राव बिराद अखा हायोमोन बिदिनो दै बाना जालायलायनाय। बेफोरबायदि अखा हायाब्लाथ' माने आबादफ्राबो मोजां जाया नालाय। बेदि औ बिनि थाखायनो माने अखाया दाथ' हानांगौमोन दैज्लां हिसाबै खिन्थु माने अखा खौनो हानायखौनो नुनो मोनाखै आरो जोंनिथिंजायथ'। दा माइ गायनो गोनां दुब्लिफोरानो फुरा खरान जाजोब्बाय आरो। दा बे ओ खरान जानानैनो मानसिफ्रा माइखौनो गायनो हादियासै ओमफाय मिसिन सारो होननानैसो गायगासिनो दं आरो दा जोंथिंजाय माइखौबो खोथिया फोनाय समावबो थ' माने बिदिनो जादोंमोन खोथिया फोनाय समाव माने बोथोरा खरान जानानै माने दुब्लि मा होनो दैमा-दैसानिफ्रायसो माने दै सारै-सारै फोनो गोनां जादोंमोन आरो। ओमफ्राय आरो दा बे गायनायावबो सेम बिदिनो जानानै फैबाय।
औ।
ओमफायआरो ना बोथोरखौनो आरो मा बुंनो बोथोरा बबेबा-बबेबा जायगायाव अखाया हादों बे साननैसो ओमफ्राय हानानै दा नै दा ओमफाय निउसाव नुनो मोन्दों आरो आंहा दहाय फुङावनो नायनायावहाय। माने सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे माने बर' सुबुं बा बर' आइजोनि जिउ खहा जानाय।
औ मैयानि जाथाय मोनदोंमोन बेयो नोंथां।
अ आं माने दहायसो नायनानै नुदों आरो ओमफाय बे सारअनथाय गावनानै थैनाय नङ बा दा जोङो बोथोरखौ नायब्लाथाय माने बुंनो हायो आरो बोथोरा माने मा समाव मा जायो बेखौ माने हमनोनो हाला आरो दा बेफोरो मानि थाखाय जायो बेखौबो माने जोङो ओ बिजिरनानै गोथौयै बिजिर नानै नायबासो मोनगोन बायदि मोनो आरो दा सा साज्रांयै नायब्ला थ' माने एसेबां माने हमनो हाया बिनि औ बिनि थाखायनो दा गोबां बोथोरफ्रानो सोलाय सोल' गोदोनि समाव सारन्थाइ बायदिसिना बिदि ओ दै बाना बायदिसिना जाला बायोमोन नाथाय गोदोनि समावथ' बिदि माने सार अ न्थाय गावबाबो इसेबां माने मानसि थैनाय माबा माने अखा हाबानो दा बायदियावथ' अखा हाबानो माने जेरावखि जाया माबा मोनसेबाबो जादों होननानै खोनाखायो आरो
औ जिखि जाया मोनसे जायगायाव खोनाखायो नंगौ।
औ औ। माने अखा मोफलामनानै बा सारन्थाइ गावनानै सोरबा माबा मोनसे जाबाय बिदि होननाय खोनाखायो दा गोदोनि समाव जों बेफोरखो खोनायामोन आरो। सारन्थाइजों मानसि थैनाय बेफोरबायदिखौ बांद्राय खोनाबाङा नोमोन दा सारअन्थाइआबो माने मानसिनि अनगायैबो जिब जुनार दंफां लाइफां न' बां जेबो माने हगारला आरो गासिब खौबो माने जेराव मेराव गावलाबायनाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो दा
औ
ख्लैबो खेबसे अखा हादोंमोन आरो बे समाव आङो न'आव दंमोन बे समावबो मा होनो जोंनि खाथियावनो ओ गावदों आरो बे मा होनो सारअन्थाइ गावदो ओमफाय दंफांफोर बिदि दंफांफ्रानो बायनानै गोलैलायदों बेफोरबायदि नुदो आरो। आरो मोसौफोरखौबो गावलाबायनाय बे दुब्लियाव खानानै दोनो ना मोसौफोरखौथ' बेयावहायनो माने गावनानै थैना थानाय बेफोरबायदि गोबां नुलाबायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बोथोरा मालाबा समाव हानाङि समावनो अखाया ओरैबायदि जुब जुब हानानै दै बाना जालाबायनाय बेफोरबायदि खौबो नुनो मोनसै आरो दाथ' नै ओ गर'मानो थानो हाला माने गुवाहाटि नोगोर बायदियावथ' ओरैबायदि गर'म माने मा बुंगोन आरो थानोनो हाया दा जोङो गुबुन जायगानि रुजुनायाव जेरै ओ शिलं अरुणाचल बायदि जायगाफोराव थांबाथाय माने फैनो बादायलायनाय बिदि गुसु बिदि मोनो आरो। दा उम गर'म बा बो थोरा बेफोरबायदि जानायनि जाहोनखौ जोङो सुबुं माहारिखौबो होननानै बुंब्लाबो माने बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा बायदि आं मोनो आरो। जे जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायजोबबाय दान फायनानै ओ हाजो सामानि न' बां बिदि लुनानै थाबायना दानिया मानसिफ्रा। बिनि थाखायनो ओ अखाफोरनि बिबांखौ खम जाबाय होननानै बुंजायो नामा बायदि आं सानो आरो जेरै ओ मान अखायाथ' जोंहा बिफां लाइफां थाब्लासो फैयो होननानै बुङो नालाय। बिफां जे जायगायाव बिफां लाइफां बांसिन थायो बे जायगायाव बांसिन अखा हायो होननानै जोङो मि थियो। थिग बेबायदिनो दा जोंनि जायगाफ्रावथ' गोबां सुबुं अनजिमा बांबाय सुबुं अनजि जिमा बांनायनि थाखायनो माने ओ मानसिफ्रा थानो थाखायबो जायगा गैला जेराव मेराव ओ न' लुदों कारखाना बानायदों जेराव मेरावनो हाजो सामानि न' लुला बायनानै थादों। माने फरेस्ट एरिया फोरफोरखौबो मानसि रा हाग्रा बंग्रा दानफाय दानफाय बिदिनो दानस्रांनानै गोबां न' लुनानै थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा ओ बै फोरबायदि बांद्राय बिफां लाइफां दानफायनानै न' बां लुनायनि थाखायनो जोंहा आरो बांद्राय गारि मथर खारनायफोरनि थाखायबो माने बोथोरा बिराद गर'म जायो दा जे गामिफोराव थांबा एसे थानदा मोनो आरो जेराव जोंना गामियाव बिफां लाइफां थायो नालाय। बाय दा गुवाहाटि। बायदि जायगा बा जोंनि बहाबा टाउन बा सहर बिदि फिसा फिला। सहरफ्रावबो माने गारि मथर खारनायनि थाखायनो गोबां बिदि उखुन्दै। जों गुदुं जानानै माने बारहावा बिराद माने बारहावायानो गुदुं जाजोबो होननानै जोङो माने मिथियो आरो हमदांनो हायो आरो। दा नोंथा। थांनाय बायदिब्ला जोंनि माने बोथोरा दा माबायदि आरो गोदोनि समाव मा बायदि बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
ओ नोंथां दा जों बुंनो था थाङोबाथ गोदोनि समाव जोंना ओ बिराद अखा हायोमोन बेबायदिनो बोथोर जोंनि गोदोनि समाव बिराद माने कन्ट्रल दंबाय दंमोन आरो जों जे समाव। उन्दै उन्दैमोन बै समाव माने ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अ अखाया गोबां हायोमोन दैबानाफोर बायदिसिना जायोमोन ओमफ्राय दानि समाव बे अखाफोरखौ एसे खम नायलांनायखौ मोनदों। दैबाना आरि बेफोरबायदि जानायखौ जों। खमायलांनायखौ नुदों खमायलांनायखौ नुदों माने जोङो दायो दैबानाखौ बेफोरबादि जेनेबा बा डाइरेक्टलि जानायखौ नुला आरो जे माने अखा हाबानो दैबानो जायोमोन गो दो बेफोरबायदि। जानायखौ जों नुला दायो जों दैबान जानायखौ नुयोबा जास बै बहाबाफोर बान्दोफोर होथेना दोननाय बेफोर दैया बारा जायोबा बेखौ हगारना हरनाय बेनि जाहोनाव जानायखौसो जों नुङो जास बेनिफ्राय गावनो मिथिंगाजों गावनो हारसिंनो जे जानाय गोदोनि बेफोरबायदिखौ जों नुला आरो बे माखौबाल नुसै बान्दो हगारना हरनाय जेरैबायदि भुटान अरुनााचल बेफोरबायदि गोजौ ओनसोलनिफ्राय हगारना हरनाय बा सायनानि दै हगारनानै बेफोरबायदिजोंल जों दैबाना जानायखौ जों नुयो दा बोथोरखौ बुंनो थाङोबा जों बोथोरा आथिखालाव बिराद गरम गोदोनि रुजुनायाव बिराद गरम जों उन्दै समाव जों नुयोमोन थार्टि टु डिग्रि सेलसियास गरम बेखौनो जोङो बिराद गरम होनोमोन ओमफ्राय दायो जों फैनानै नै दा जोंनि समाव जों दा जायखिनि समाव दङो बे समाव जों नायोबा जोङो थारटिफाइभ थार्टि सिक्स डिग्रि सेलसियास गरमसिम थांनायखौ जों नुयो दा बिदियाव जोङो माने गोदोनि आरो दानिखौ नायोबा गोदोनिख्रुइ जोंनि माने गरमा बिराद बांबोदों आरो दा बांनायनि गाहाय जाहोनफो खौ बुंनो थाङोबा जों से नाम्बाराव बुंदोंमोन जे दंफां लाइफांबो दानफायबाय दंफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो जोंनि माने ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जाखिनि बार गयोमोन बेफोरबायदि बारफोरा जोंनि खमायलांदों थारमाने जायनि जाउनाव जोंनाव ओ दंफां लाइफाङासो अखा बोयोमोन नालाय दंफां लाइफाङा गैयिनि थाखाय अखा बारा बोनो हाला दा बेजों लोगोसेनो आरो जा दारिमिनफोर फैबाय गारि मथर बिराद बांबाय जों उन्दै समाव जों ओ‌ नुयोमोन जे गामियाव सोरबा न'खरसेनाव गारि लाबोदों बेखौ जों नायनो थांसै बाइक लाबोदों बेखौ जों नायनो थांसै बिदि ल' नुयोमोन ओमफ्राय नै दा आथिखाल मुगायाव जों नायनो थाङोब्ला गारिया गंफ्रोमबो न'खराव साफ्रोम सुबङाव फ्राय गंफा गंफा थानाय बायदि आरो जेनेबा गारि गिदिर गैयाबो बाइक दङ स्कुटि दङ बेफोरबायदि दा बेफोर जों जोंनि बारा गुबुंले जालांजोब्बाय माने गेब्रेंजोबबाय आरो बारा
औ औ
दा बे गारि मथरनिफ्राय गनाय उखोनदै बेफोरबो माने गरम उखोनन्दैसो गखायो नालाय बेजोंनो गरम जाफायो दंफां लाइफां जा फांसे फांनै दं बेयो जोंनि बे बारखौ फिल्टार खालामगनो हाला कन्ट्रलाव लांनो हाख'ला बेबायदि आरो दा ओमफ्राय ओ दैबानाखौ होननो थाङोबा जों दैबानानि दैबाना जायियाथ' जेनेबा जों दा अखा गैयिनि थाखाय दैबाना जाला होननानै होनदों दा दैबाना जायैनि मोनसे आरोबाव जों रिजनखौ बुंनो हायो जे जेसेखि अखा हायामानो जोंनि गेजेराव गोदोनि बायदि दैबाना जाखाला
ओ
हाया होननानै बुङोबा जों बेनोसै जोङो दैमा दैसानिफ्राय जोङो बे दैमा दैसायाव थानाय बाला बायदिसिनाफोरखौ जोङो दिखां जोब्बाय दा जायनि जाहोनाव बे दैमा दैसाफोरा बिराद गुथु जालांजोब्बाय आरो दा नायनो थाङोबा जों ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र यावबो जाखिनि बाला दंमोन जों उन्दैयाव जाबायदि नुयोमोन बालाबारिसो नेमोन मा ब्रह्मपुत्र बेलाय माथो बालाबारिसो बिदि सानोमोन जों दा आथिखाल मैगं नायनो थाङोबा जों बे बालाबारिया बालाबारि नुनो मोना आरो जे माने दैखौनो नुगोन एसे एसे जास्ट जिरि जिरि एसे बेबायदि दै नुसै आरो
औ
गोदोनि बादि माने दैसाफोराव बाला गैला दा बाला गैयाबा माने बे दैमाया गोथौ जाबाय गोथौ जानाय लोगो लोगो दैया डाइरेक्ट बिदिनो गाहायाव सिङाव थांबाय दा नों ओ मोनसे दैमानिफ्राय जुदि जि फुट गोजौ बा गोथौ बालाखौ थिखाङोबा जोबोद गोथौसिम बे दैया गाहायाव माबालांगोन जावख्लाय लांगोन दा जि फुट गोथौसिम जुदि जावख्लाय लाङोबा गोदोनि बायदि बे जि फुटखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेसे गोबां अखा हानांगोन दा बेनि थाखाय माने दैमा दैसायाव बे बाला गैयिनि थाखाय दैमा दैसायाव दैया बिराद गाहायाव थायो सिङाव बिनि थाखायनो दैसायाव दै खम थानायनि थाखाय एखनबा ओरैबायदि जे खायफा ओनसोलाव माने ओ दैमा दैसा थानाय ओनसोलााव आरो ओ दा बायदियाव जोङो दैमा दैसायाव दै गैयाबानो दुब्लियाव दै थाया दा बेबायदि आरो माने दैमायानो गाहायाव थाङो बा दैयानो गाहायाव थाङोबा बेयो माने गोजौ दै थानो हाख'वा आरो जे माने बियो दैमाया बुख्र हरखायो बेबायदि जायो आरो जोंनि गामिखौ जों नायनो थाङोबा जों बेखौनो एगजामपोल होनो हायो जे माने दा जोंनि गामि खाथियाव मोनसे दैमा दंमोन बे दैमाया बाला दंमोन आरो दा बे बालाया गैला आथिखाल मुगायाव गोबां माने जोङो रांखान्थिनि बेलायाव रांखान्थिनि माबानि थाखाय जौगानायनि थाखाय बेखौ माने फाननानै फानजोबबाय। आ न' लुनायाव बाहाय जोब्बाय बेफोरबायदि आरो। एमफ्राय आरो गामि गेजेरजोंनो मोनसे फिसा दैमा दङ। बे माने बे मोनसे गिदिर दैमायाव बोहैलाङोमोन आरो दा बे गामि गं गामि गेजेरनि दैमायाबो ओ बे गिदिर दैमायाव दैगैयिनि थाखाय माने दैया ए दायरेगनो थांनानै थांजोबो बोहैलांजोब खायो। दा बेयाव माने ओ दुब्लिफ्राव दै जाखांला आरो। दा बेबायदिनो दैबानायाव बेबायदिनो जाखांला आरो। दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नामा?
औ औ
औ दे होमबा नोथां।